अ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ औ फ्रियैनो दङ।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला जों दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन। जोबोद मोनसे मोजां आय दा होननानै आं सानो।
औ जेनेबा दोरोङारि ओंख्रिफ्रा ओंख्रिफोरखौ मा होनो जेनेबा दोरोङारि ओंख्रिफ्राव जेनेबा मा माया गोलैयो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां मानो हाया जानो। दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङो। ब्ला जोंनि ओ स्पेसिलि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ रायज्लायनो थाङोब्ला जेरैहाय जाय ओंख्रिफोरखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौ आजै‌ आजौमोननि समनिफ्रायनो बाहायबोदों
औ।
संनानै जाबोदों। बै ओंख्रिफोरखौनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङो होननानै आं सानो। जेरैहाय अनलाजों दाउ बेनिफ्राय सबाय खारै बेनिफ्राय नारजि अमा आरो बेनिफ्राय माखासे गोथां मैगंफोर जेरैहाय सिब्रु खेरा दाफिनि जाय खौ जों माथि गालदाबबो होननानै बुङो। थास' बिसं नाफाम आरो बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रियाव गोग्लैयो होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां नङा होनबा। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा।
हेलौ।
खोनादों खोनादों नोंथां नोंथां।
औ औ औ। आवगायजाफिनसिगोन नामा? मा मायाव दङमोन?
नोंहा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ। आ औ